औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा?
आङो दङ' नोंथां नै ओरैनो जिरायनानै दंथयो दासान्दै ।
औ । आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनाय हरदोंमोन नोंथां सावराय जागोन नामा?
जायो जायो नोंथां । सावराय जागोन दे ।
अ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव काति गासाखौ माबायदि खुङो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ थारैनो फोरमायगोन । औ बे खाथि गासा सावनाय जे ओ खाथि खालि जि माइ माइसालि माइनि जि खाथि गासा सावनाय बेखौ जोंनिजोंहाय ओ मोनाबिलि समाव जोङो जोंनि जि माइ आबादनिबो जि फोथार दा बेवहाय ओ जोङो जोंनि जि ओ जेवारि आलारि बाथि लानानै गय फाथै आरो जों बेवहाय एसे बुद प्रसाद लानानै ओ नारें फिथाइ सामथाइ बिदि होनानै जोङो जोंनि माइ आबादाव बेखौ गायसनहैनाय जायो बेवहाय सेेवारिखौ लगायना जों खुलुमनाय फैयो जाहाथे जोंनि माइनि आबादा